खनादो आब'? औ गोजोन फुंबिलि आब'
ओ गोजोन फुंबिलिनि
औ
मा खालामगासिनो?
आं जिरगोनसि दं आब'।
ए सान्दुं दुंन्दोनाव अखा हादों?
सान्दुंसो दंनो नागिरदों नै।
जोंथिंबो बिदिनो दुंलेलेनो।
औ ओ माबा मोनसे मानिबा सायाव सावरायबा मोजां जागोन नामा?
ओ दे मानि सायाव सावरायनाय बुंदो
औ माने फोरोंगिरि आरो फरायसानि सायाव सावरायनो ना माबा जानाय लोंनायनि सायाव रायलायनोसै नामा ओरैनो।
ओ जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय बर'नि। ना? दे औ दे
ओरैनो सोंलायलायनोसै सानैजों।
ओ ओ दे नों सोंग्रा आं फिनग्रा जागोन।
औ
दे
ओ होमबा माबा बर'नि गाननाय जोमनाय माबा आगरफोरनि सायाव आब'आ खिथाना होलाय एसे
औ बे आगरफोरनि सायावथ' माने आं बांद्राय गिदिर गिदिर ओ एसे फिसा फिसा आगरमानानि आं दानाय मानाय बेफोर आरो जेनेबा आगराथ' मेर्ला आगर दं हिसाब गैयि आगर दङ एकस' एकथा आगर नालाय ओमफ्राय आं जायखिजाया ओरैनोसे बुंगोन आरो।
एसे बुंदो आब'
जेनेबा आं मोनथिनाय आगरफोरा आं दाफेरनाय आगरफोरा एसे फिसा फिसाखौनो दादों आं। बिदिनो जोरैमा आगर दं खांखिलर आगर दं ना खाजुरि दं बुदां बलद दङो ओमफ्राय बावनो नागिरलाय लाङो। आगरफोरखौनो ओमफ्राय
ओम औ हाजो आगर फारौ मेगन
ओ खांखिलर आगर फारौ मेगन उम
बैग्रि बैग्रि बिबारबो दं नामा?
बैग्रि बिबार दंखोमा ओ बिबारबो दं दां ओ दावराय मोख्रेबबो दं उम खासि
खिया बिबार थाइगिर-थाइगिर बिबार ओमफाय द मुफुर आफाबो दंलायलाङो खोमा
ओ आनारज फिथाइ सिखिरि फिथाइ मानि दंलाय सिख्रि बिमायनि दौलाय लाङो आरो जुमखा मेलला दं आरो ओ सानख'नो हाया बुंख'नो हाया बावगोमाजोबो
औ है गोरलैखौनो राइलायनोसै माबा जानाय लोंनायनि सायाव राइलायनोसैलाय
ओ दे
ओंख्रिफोरखौनो राइलायनोसैलाय
ओ-ओ मा-मा ओंख्रि जानो मोजां मोनो नोङो
औ ओंख्रियाथ' औ ओंख्रि बर'नि ओंख्रि द ने
औ
औ नारजि अमा ओमफाय सबाय साम' सबाइ दाउ अनला मेवाइ नाफाम
ओमफाय मानथिगालदाब
उम
मानथि गालदाबखौ खेरा दाफिनिबो होनो नामा
ओ खेरादाफिनिबो होनो जायगा-जायगा
खुमब्रा हांसो
उम
मैथा ना ओमफाय अमा बेदर अमा बेदरफ्रा माजों मोजां औ गोदोनिफ्राय अमा फिसिग्रा बर'
ओ हाजार बेदर बेलेग बेदरखौ मोनजाया मानो अमा बेदरखौ नांथारगौ
औ ओमफाय लाफा नाथुर जोगोनार ना
उम-उम
दङ ओमफाय हाग्रानि मैगं थाबाय हाग्रानि मैहुराव हाग्रानि मैगंफ्राव ओ जोगलावरि खिफि बेन्दों मानिमुनि बुरि थुन्थिनि ओमफोयो थाराइ
उम-उम ओं साराय जायो औ जायो
ओमफाय सिब्रु दिंखिया
औ दाथ' नै खायला बोथोर खायलाबो मोनो
खायला औ खायला जायो आब' आं गोथाव मोनथारो खायलाखौ
उम
ओमफायो बारसिखो
उम इलांसि दाउ फेनदा ने
औ ओमफायो औ दाउफेनदा औ खार'खान्दाय बिबार
ओमफ्राय बै माबाखौ जाना जाया नोङो दैनि बेसर होनो खायसेदि ओमफाय जायगा जायगादि सानटिफुर एरियाजों सानटिफुर एरियाजों सिं
औ सिं साबोन औ औ जोंनिजों सिं साबोन औ सिं साबोन औ गोथाव बेयो गोथावथार
दैनि बेसर होनो आरो बिथिं
ओमफ्रायो उसुमै उसुमै ना गोरानजों मोजांथार
औ औ जारि औ
ओमफायो अन्थाइ बाजाब माबाजों गोथावथार एन्जर बेदरजों।
उम खुसिया एन्जर खुसिया ना ना गुरनो रोंङो ना रोङा नोंलाय?
ना गुरनो आं गुरफेराखैलै आब' गुरनायालाय। बिमाया गुरो गुरहैबाय थायो आइ मोना।
आंथ' ना गुरनो मोजां मोनो। माइ गायनो मोजां मोनो गोदोहाय स्कुलाव थांनाय समावबो दसे दसे ना गुरहैनानै टाइम जाबासो स्कुलाव थाङोमोन जोङो।
उम उम उम
दा ओमफ्राय आंना बाहाय बोरायनि न'आव दै गैयियावसो मोनफैबाय आहा ओमफ्राय इफोरखौ मोनला आरो ना गुरनाय मा गुरनायफोरखौ मोनला दा जायगा दै गैयि जायगायाव मोनफैबाय नालाय।
औ औ औ बबे जायगायाव होनदोंमोनलै आब' मोनना?
जोंना नै बे ओरै खुख्लं एरिया गोलैयो बलांगुरि साइद जायो खाथि जायो बलांगुरिया खुख्लुं एरिया गोलैयो औ। दैमा गैया आरो दैनि थाखाय बिराद खस्थ' जोंनियाव दैखर दैखर एरि जानला मोनाला बिदि जावनो हाया बुरजा बुरजा फैसा नांगौ नालाय बेखायनो हाया आरो माने बांसिन रायजो नि दैखर इरि इदि वाटार साप्लाइ इफोरबायदिनोसो दै जायो ओमफ्राय इदिनो गोथौ गोथौ आसि फुट एक्स' फुट गाहाम दोनांगौ नालाय दोनोबो ओमफाय फैसा बुरजा नां गौ ओमफाय गैयाबाथ' फैसा बुरजा बहननो हायाबाथ' बेफोरखौ बहा दोनानै लानो हानो बिद दिनो दैनि थाखाय एसे खस्थ' आरो जोंनिथिं।
औ आं थांखांबायमोनथ' बेजों।
उम हा हु फोरखौलाय बासिनो हाया जि गायो बेनो जायो माइ गाय अखा दैैजों माइ गाय माइबो जा यो बेसर दालिफोर बेसर दालिबो जायो गय गाय गयबो जायो। खाललि दैनि थाखायल' एसे माबा आरो जायगाफ्राथ' मोजाङानो इदि माबा अन्थाइ बाला इदिबो गैया जायगायालाय हायाथ' हाया मोजाङानो। हामा हायानो बे दैया बिराद गोथौ आरो बिदिनो दैमा गैया मा गैया गैया नालाय गाननाय जोमनाय जानाय लोंनायनि था खायथ' बांद्राय दै नाङा बिदिनो गाननाय जोमनाय सुनाय बायदिसिना फ्राथ' दै गैयाबा एसे भेजाल जानो नागिरो आरो दिगदार जायो औ। खस्थ' जायो खस्थ' खसा नांगौ जायो आरो गरम बोथोरबा बांसिन खस्थ' मोनो।
औ
आरो मेसें बोथोरावथ' एखमबा बे मेसें बोथोराव खरान समावथ' दैया एखमबा रानो फ्राय दैख'रफ्रा राननो नागिरो आरो।
औ
बिदि एसे खस्थ'।
ओमफायो ओ मा होनो बर' हारिनि ओ रायजो जानाय माबाय दि हाफ्राव बर'फ्रा रायजो जानो मोजां मोनो बेफोरनि सायाव रायलायजायो।
बर'फ्राथ' हादान सुफैग्रा हाग्रा बारियाव रायजो जाग्रा गोदोनिफ्राय नो आरो आमफाय‌ बर' हारियाथ' बांसिनानो आबाद मावनानैसो जाखायो।
औ आबाद मावनानै जायो दाउ, अमा फिसिनानै जायो इदिनो एम्फौ लायो
औ।
अमा, मोसौ -मोसा गासिबो फ्राय फिसियोआनो आरो खस्थ' खालामनानै जानो मोजां मोनो मोननायालाय मावो। रुम बारा -बांद्राय इदि केस- केेस जायगायाव थानो मोजां मोनाना एसे ब्लां -ब्लां जायगाफोर थानो मोजां मोनो ओं-ओं।
दैफोर दुब्लिफ्राव माइ गायनो मोननाय दुगैनो मोननाय, गुवार जायगा बिदिफ्राव बर'फ्रा थानो मोजां मोनो।
अम।
ओमफ्रायो आन्दायलाय लाङो फारि-फारियै
एखनबा रायलायै -रायलायै मला टाइम जाखो राय्लायस्लाबनो हालायै दानथावा माथावा जागौलायथारो दानजायो ओमफ्राय एखमबा ना नागिरनानै मोननो नागिरा ना?
औ नागिरनानै मोनो नागिरा आंबो।
इदिनो बाजार हाथाय बाजाराबो जोंना एसे गोजान -गोजान जायो आरो इदिनो हाथाइ बाजार आरो बांद्राय खाथियाव गैया बबाव बिजनि थाङो गलांगुरि थाङो माबा- माबि बुस्थु फानो बायदि एसे गोजान- गोजान थाङो आरो।
अम।
ओरैनो फिसा -फिसौ बाजार दङ होनबाबो बेफोराव हनै माबा -माबि बुस्थुफोरखौ बिदि फा फाना आरो जेनेबा दालि हम, बेसर हम बेफोरबायदि बुस्थुफोरखौ बे बाजार फिसायाव फाना आरो।
औ।
बांसिनथ' गयखौनो गायजोब्बाय मानसिफ्रा गय, लेबु जोंनिथिं बिथिं लेबुबो नोगोद गायो लेबुबो -लेबुआव लाम खामायो। दाना मानसिफ्रा
खामायो -खामायो औ।
सिजोन- सिजोन दाम जायोना बै माबा समाव बैसाग मासनि एसे सिगां फागुन, सैत, बैसाग बिदि फागुन, सैथ, बैसागआव एसे दाम जायो नालाय -ब्रा बेफोराव खामायनोलाय हायो आरो दा बांद्राय गैयि बिदि बिदि अबस्था गैयि मानसियानो फ्राय गैला आरो मानसिफ्रा न'खरफ्रा मोजां जाजोब्बाय जानायालाय।
जाजोब्बाय औ ओमफ्रायो हाफ्रा गिसियैनो थायो ना एसे गोरान होनदों मोनलाय आबो मोनजों?
हाफ्राथ' बिदि बांद्राय खरान नङा जोंथिं एसे थान्दायानो हायालाय।
ऐ।
एसे गिसियानो ओ-ओ दैयासो खाथियाव गैया। बिदिबा लाहा अन्थाइ हा बिदि नङा आरो हामा हायानो आरो जोंथिंबो।
ऐ
खालि मोनसेल' बे दैनि थाखायल' दिग्दार जानाय जाहैबाय आरो। लेखा फराफ्रावबो फरायनायफ्रालाय आवगायगासिनो गथ'फ्रा मोजाङै -मोजांनो फरायगासिनो एसे -एसे सिगांनि बायदि बिदि एसे एनैल' फरायनानै थाला दा आवगायगासिनो फरायनायफ्राबो। गोजान -गोजाननि स्कुलबाबो थाङो। स्कुलफ्राथ' बिराद गोजान जायो एमइ स्कुल, हाइ स्कुलफ्रा खोनायासै नामा हा-। माथो बोरैबा थेरजोब-।
जानो नोंनाव आं नाव मोजां खोनागासिनो दंङ।
ए इस्कुलफ्रा बिराद गोजान जायो जोंना इख' जादों मानोबा।
ए मानो जादों बेबा।
जानो आं रायजलायनायखौनो आं फिसा- फिसा खोनाफिनगासिनो।
ए आंनाव मोजां स्रा स्रा खोनागासिनो।
इस्कुलफ्रा बिराद गोजान जायो जोंनिथिं बिदिनो दस किल'मिटार। एगार' बार' किल'मिटार बिदि थांनांगौ आरो साइकेलजों थाङो। ओमफ्राय बिदिनो कलेज फ्राथ'। खाथियाव गैखाया बिजनि बर' बाजार बिदियावसो गोजान गोजान थांखायो आथार' कि'लमिटार बिस एकइस किल'मिटार बिदि। बिदि थांङो आरो साइकेलफोरजोंनो थाङो औ। बिदि खस्थ' फरायनायफ्राथ' फरायगासिनो एसे एसे आवगायगासिनो आरो सिगांनि बायदि। बिदिद्राय नंला दा बयबो एसे एसे आवगायगासिनो फरायनायफ्रालाय।
लासै लासैसो मोजां जाखायो आब'।
ओ ओ-। दा एसे मोजांङाव फैनाय बायदि मोनो आरो सोलायनाय बायदि मोनो। मावनानै जानायफ्राबो। सिगांफोर। बिदिनो मैगं थाइगंफोरखौ सोरबा बायदिया फोबाथाय फोबाय मोनसेखौनो दाम- दाम फोयो। फोयोमोनना ओमफाय बिदिबाथाय बायनानै जानांगौ बांसिन जायो ओमफाय दा-। रोंबाय आरो मानि एसेल' हायाव बोरै बुरजा खेथि मावनानै जानो बोरैहाय जेनेबा बाय। बायनानै जानो गयो बेबायदि। बिदि इसे इसे गासिखौबो बिदि मावनानै जानो मोजां रोंबाय आरो औ।
मैगं मोनो बेबायदि रोंबाय दा।
ओं रोंबाय एसेल' हायावनो गोबां आबाद मावनानै जानो बायनानै जानो गनाय बिदि। आरो न'आव जानानै आग्लायनायफोरखौ एसे एनै फाननो मोननाय बिदि मावनो रोंङो आरो मावो।
औ गोदोनि मानसिफ्रासो बारा आइदिया।
ओ न' लुनाय मा लुनायावबो। न' लुनाय मा लुनायावबो एबारनो ओ।
ओ ए गै-। गोदोनि मानसिफ्रासो बारा माबायदि आबाद मावनांगौ माबायदि आबादखौ मावनानै जोथोन लानांगौ। बेफोरनि फारसे बारा जेबो माबा गैयामोन आरो ओरैनो गायबाय। बेनो जाबा जाबाय जायाबा थाबाय होननानै ओरैनो दोनबाय बिदिमोन।
दानाथ आरो गायनानै जोथोन लानो जोथोन लायो आरामनो।
नै आगै टाइम जाबाय दानजालांसिगोनसो।
दे माबादो नों आब' नोंसो माबानांगौ दानहरदो दे।